हेल' नों
औ नोंथां।
औ नोंथां अ' नोंथां खोनादों ना।
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ।
औ नोंथां आङो दङ ओरैनो दोनथ'यो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों आं एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां। सम दङ ना औ। औ औ नोंथां नोंथांजों आं बेफोरबायदिनो ओ मा दावबायनायनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। जों बेफोरबायदिनो मा मा जायगा जायगायाव दावबायफेरनो मोनखो बेफोरबायदि सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ नोंथां औ दावबायनाय बागै औ दे रायलायजागोन दे नोंथां।
औ औ नोंथां ओ बि बिदिब्ला नोंथां ओ
औ।
आङो मा मा जायगायाव दावबायफेरनो मोनखो मा मा नुबोखो ओ थांनानै माबोरै मोनखो बे बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे नोंथाङा अबे अबे जायगायाव थांनानै फैखो आरो मा बायदि मोनखो मा मा नुबोखो बेफोरखौ नोंथाङा आंनो फोरमायजागोन दे।
औ नोंथां। ओ बेफोरबायदिनो आं दावबायफेरनाय जायगा बुङोब्लाथ' शिबसागर ओ काजिरङा मानास हाग्रामा बेफोरबायदिनो गवालपारा ओ गवालपारा जिल्लानि सिङाव' जानाय बे सुरज पाहार बुङो बेफोरबायदि जायगायाव दावबायफेरनो मोनबाय नोंथां ओ ओ बे बेफोरबायदिनो जों शिबसागर बुङोब्लाथ' ओ बयबो मिथिखायो जोंथ' बेखौ ओ ओ जों जा फरायबोनाय फरा बिजाबफोरावनोबो फरायनो मोनबोदों नङाना नोंथां।
औ।
औ नोंथां ओ बेफोरबायदिनो शिबसागराव जोङो ओ गोदोनि राजा महाराजाफोरा लुनानै गालांनाय ओ रं खर थलाथल कर ओ कारेंखर बेफोरबायदि न'फोरखौ नुनो मोनो नोंथां। खोनादोंना नोंथां।
औ।
हेल' नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ औ।
औ नोंथां।
औ।
ओ औ बेफोरबायदिनो ओ बेफोर न'फोरखौ ओ हाजों बानायनाय इथा बेजों लुनानै गालांदों। मोन नोंथां।
औ औ नंगौ।
फोरबायदिनो औ जों बायदिसिना समायना रमायना ओ गोदोनि राजा महाराजाया लुना गालांनाय न'फोर नुनो मोनो ओ लोगोसेनो ओ मोनसे शिबदल जयदल मन्दिर दङ ना बे मन्दिरखौबो जोङो नुनो मोनो नोंथां बेफोरबायदिनो बे मन्दिरनि खाथियावनो जोङो ओ जायखौ ओ हरसेनि गेजेर रावनो जावनानै जावनानै ओ खोनानै दिहुनदोंमोन जयसागर फुख्रि बुङो। बे फुख्रिखौबो जोङो शिबसागराव नुनो मोनो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो गोबां बायदिसिना नुनो मोनो मानो होनोब्ला ओ जों समनि आंखालाव गासैखौबो नायबोजोबनो हायाखिसै नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो ओ काजिरङा बुङोब्लाबोथ' जोङो बेखौ नोंथाङाबोथ' मिथिखायो। काजिरङा हाग्रामा ओ ओ थसे थसे गङारि गान्दा बिनि थाखाय मुंदांखा होननानै औ जों काजिरङा हाग्रामाखौ मिथिनो मोनो नोंथां। बेफोरबायदिनो जों औ काजिरङा हाग्रामायावबोथ' जोङो बायदिसिना गासै जिब जुनारखौनो नुनो मोनो नोंथां ओ बेफोरबायदि नो औ। मोसा गान्दा मै बेनि अनगायैबो दाउमा दाउसा ओ दाउरायाइ समायना रमायना। ओ जायनि महरा समायना गां फुवारब्लानो बिनि महरखौ जोङो समायना नुयो नोंथां ओ बेफोरो बो दावराइफोरखौबो जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो सुरज' पाहार सरस' पाहारावबो जोङो बेफोरबायदिनो गोजौ हाजो गाखोनो मोनो नों थां बेनि अनगायैबो बेवहाय पिकनिकबो जानाय जायो। ओ बेवहाय आरो। गोबां सिबलिं अन्थाइजों दाजानाय सिबलिंफोरबो दङ। खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां। औ बेफोरबायदिनो जों मानास हाग्रामा होननानै बुङोब्लाबोथ' जों बेथ' ओ बेखौ जों मिथिगौ नोंथां औ नोंथां बेनि ओ मानास हाग्रामायावबोथ' जों मोसा गान्दा मै हाग्रानि अमा। बेफोरबायदिनो दावराइ। बेफोरबायदिनो बायदिसिना जिब जुनारखौबोथ' जों मानास हाग्रामायावबो नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नोंथां नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरनो मोनखो?
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ नंथां खोनादों।
औ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायफेरनो मोनखो एसे खिन्थानो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां हागोन। दावबाय फेरनो होनोब्ला बे जोंनि गेजेराव थानाय अ बावखुंग्रि
औ।
ब बे बे जायगाया बावखुंग्रि सिख्लानि थाखाय एसे मुंदांखा जायगा बेयाव दङ जोंहा हाजो आरो बेयाव बाय जिब जुनार बायदिसिनाबो थायो। नाथाय बेफोरो खारलाबाया बेयावहाय बेवहाय सान मोना मानसियानो थाबाय थायो नालाय। आरो बेयाव फावखुंग्रि जागा खाथियाव बर' गामि गोबां दङ।
औ औ नोंथां।
औ। बेनिखायनो बेवहाय जिब जुनारखौ बांद्राय नुनो मोना।
औ।
औ आरो बेयावहाय गोबां मानसिफोर थाङो। बेखौ गोजान गोजाननिफ्राय नायनो फैयो जिहेथु बाव खुंग्रि सिख्लानि थाखाय बे जायगाया मुंदांखा। गोदो गोदाय औ। बावखुंग्रि गोदो गोदाय बावखुंग्रि सिख्लाया बेयाव बेयावहायनो जादोंमोन आरो। बेनि उनावनो बे बावखुंग्रि मुङा नाम मोन्दों आरो।
औ। बे बावखुंग्रि हाजो जायखौ बुङो औ। औ नोंथां। बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबाय फेरनो मोनखो नोंथां?
औ जे बेयो बेनि उनावहाय आङो थांदोंमोन। बे जोंनि खाथियावनो थानाय भुटान सकि होनो बेखौ
औ।
भुटान सकि आरो जेरै- दारागाव आरो मैना फुखुरि मैना फुखुरियाव जोंहा सिब खौ फुजिनाय जायो। औ बेवहाय गोजौआव दङ शिब मन्दिर।
औ नोंथां।
औ आरो जोंहा बै माबायावहाय दङ सकियावहाय बेयाव बेयाव माने गोदान बोसोर सफैबोला बेयावहाय एसे खाना जाहैनाय जायो। बेवहाय जोङो दैमा दैमा दैसा नुनाय जायो आरो हाजो नुनाय जायो आरो जिब जुनार बो ओंखारो होननाय खोनादों बेयावहाय
औ औ नोंथां।
औ आरो बे बायदिनो सकि बदिनो दारागावआबो एखे आरो।
औ नोंथां।
नोंथाङा नोंथांमोननि खाथि खालायाव बिदि जायगा बेरायनाय दा दावबायनो हानाय जायगाफ्रा।
औ औ नोंथां दङ। बेफोरबायदिनो जोंनि खाथि खाला होनोब्ला बेवहायबो सकिफोराबो खाथि जायो नोंथां। स खि, दारागाव मैना फुख्रि, बेफोरावबो जोङो दावबायनो मोनबाय नोंथां मानो होनोब्ला बेफोरबोथ' खा थि खालानि जायगा बेफोरबायदिनो ओ भुटानाव भुटान भुटानाव जोङो बे बेफोरबायदिनो हाजो लोगोसेनो हाजोनि जेराव दैमा बेफोरबायदिनो अन्थाइ बेफोरबायदि नुनो मोनो नोंथां बेवहाय गोबां मानसियानो औ बेरायनो बेफोरबायदिनो सकि हाजोनि दैसायाव दुगैनो बेफोरबायदि थांनाय जोङो नुनो मोनो बेफोराव पिकनिकबो जा जायो नोंथां बेवहाय जोङो फेमेलि बो फेमिलिबो थांनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नंगौ औ आरो आं दावबायदों होनोबोला आरो आङो औ शिलंआव थांनाय जादोंमोन नोंथां शिलंआव बेखौथ' गासैबो मिथिजोबखागौ
औ नोंथां
औ बेयावहाय शिलंआव एसे औ
नोंथाङा मा मा नुबोखो थांनानै माबोरै मोनखो एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ हागोन नोंथां आङो थांदोंमोन जुलाइ मासावनो थांदोंमोन आङो थांनाय जुलाइ मास जुलाइ मासाव थांदोंमोन बे समावथ' जोंनि बोथोरा जोबोर गुदुङै थायो
औ नोंथां
औ बे नाथाय सिलंआवहाय एसे बारहावाया बेयाव गु सुयैनो थाबाय थायो
औ
औ जोबोर मोजां नांदों बेयावहाय गरम एसे गोलोम बोथोरावनो थांनाय जादोंमोन नालाय गोलोम बो बोथोरनिफ्राय बेयाव मोनहैनाय लोगो लोगोनो बारहावा बिनि अखा फ्रि फ्रि गोलैनाय जोबोर गुसु बेखौ मोननानै जोबोर मोजां मोनदोंमोन आरो गोजांनाय बायदि औ बेनिफ्राय बेयावहायथ' बुंनो थाङोब्ला बिनि लामाया बांद्राय गुवार जाया नाथाय एसे गेंग्रा गुंग्रिया बांसिन आरो बिनि लामाया सिदा जाया थोंजों लामा जाया बेना आरो बेनि लामाफोरा बांसिन हाजो गेजेर गेजेर जायो आरो औ ओजोंहाय माने ओ गुदुं बारहावाखौनो मोननो थाङा थिं थाङो बेथिंनो गुसु आरो बेयावहाय गोबां मानसिफोर दावबायनो थाङो
बेफोरबायदिनो गोजान गोजाननिफ्रायबो बेफोरबायदिनो गुबुन जायगानिफ्रायबो फैनाय नुनो मोनोना नोंथां बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन
औ
मा बुङो थ' गुबुन गुबुन हारिनि
औ औ नोंथां नोंगौ ओजोंहाय गुबुन हारिनि बांसिन नुनो मोनो आरो गोबाङानो ओजोंहाय फालांगिबो मावहैयो नोंथां
औ नोंथां
जेरै जोंनिफ्राय अमा लाङो ओजोंहाय साप्लााय जाहैयो। बेफार फालांगि खालामहैयो ओजोंहाय बर'फोरखौबो नुनो मोनो ओजोंहाय। आरो ओजों ओजोंहाय गोबां जायगा गोजान गोजाननि ओमफ्राय दावगानो फैयो सानफ्रोमबो दावगानो फैनाय मानसियानो जोबनो थाङा। मानोना मुंदांखा जागा बेफोरो।
औ आरो ओजोंहाय अखायानो हाबाय थायो माने
औ नोंथां गुसु जायगा औ।
औ नोंथां दसेनो सान्दुं दुंगोन दसेनो अखा हागोन बेफोरबायदि जायो आरो ओजोंनि बो बोथोरा जोबोर मोजां।
औ
औ आरो जागाफोरखौथ' बुंनोनो नाङा नोंथां जोबोर मोजां।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नोंथांनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगा मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय दावबायनायनि सायाव सावरायनानै बेनिफ्रायनो आं जा मोनथियामोन बेखौ खौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय मोनथिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां दे अब्ला दोनथ'लायनोसै।
औ औ नोंथां।